औ खुलुमबाय नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय नोंथां
अ आं दा नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं दा जोंनि फरायसालिफोरनि बागै एसे रायलायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ फरायसालि माने सोलोंथाइनि सायाव नोंथां ना?
औ नोंथां औ सोलोंथाइ लोगोसे फरायसालिफोरा माबायदि सोलायबोगासिनो दङ।
औ नंगौ नोंथां थारैनो सावरायजागोन नोंथां
अ दा अब्ला नोंथाङा सोलोंथाइ होनोब्ला मा बुजियो नोंथां?
औ सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' नोंथां जोंनिया बेवहाय सोलोंथाइ बे सोलोंथाइया जोंनिया माने सोलोंथाइ लानायाथ' जोङो दासिम नुनाय जोङो फरायसालिफोराव थांनानैनो जोङो बायदि जेनेबा जोङो बुंनाय आरो फरायनाय आरो लिरनाय बेैफोरखौ जोङो जेब्ला माने गाव सिखायना लागोन बा रोंगोन अब्लानो जोङो बेवहाय सोलोंथाइ लानायखौ माने जोङो जागायजेननाय होननानै बुंगोन आरो ना नोंथां
दा नोंथां नोंथां जोंनिया गथ' उन्दैसाया जोनोम जानाय लोगो लोगोनो ओ नै नै बोसोर एबा थाम बोसोर जानाय लो गो लोगोनो फरायसालियाव थाङो नङा होमबा मा नोंथां माने औ फरायसालिनि सिगांबो जोंनिया आंगोनाबादियावबो थांबावोसो
औ नंगौ नोंथां
बेवहायनो जोंनिया औ गेलेनाय राहायैबो माने उन्दै गथ'साफोरखौ फोरोंबावो बिसोरनो जाग्राबो होबावो औ बेवहाय आरो औ जोङो एसे फिसा फिसा जों फरायनायफोरखौ फोरोंजेनो आरो उन्दैनिफ्रायनो
नंगौ नोंथां थारैनो जोंनियाथ' सोलोंथाइयाथ' गिबियावनो जोङो बिमानिफ्रायनो लाग्रोयो नङा होनोमबा नोंथां औ औ औ बेनि उनावसो जोङो जेनेबा फरायसालि फरायसालियाव जेनेबा फोरोंगुरुफोरा जोंनिया ओ फोरोंनाय खौ नुनो मोनो आरो नों
औ औ थारैनो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा औ औ बुंनाय नोंथां
दा बेनिफ्राय जोंनियाथ' मानसे फरायसा फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जोंनिया थाम बोसोरफोरनिफ्रायनो जोङो फरायसालियाव थाङै थाङै जोङो माने नैजिबा बोसोर गाहामलागै जोङो फरायनायखौ नुनो मोनो आरो दानि
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां बेनि अनगायैबो औ दे बुंनाय नोंथां
नाथाय जों गोदो एसेबां जोङो मानसिफोरखौ गासिखौबो फराय- सालियाव थांजोबनायखौ जों नुनो मोनामोन जोङो बाजि जौखोन्दोफोरल' नुयोमोन नङा होमब्ला नोंथां। दाथ' नाथाय साब- फ्रोमबो न'खरनि गथ'आनो फरायसालियाव थांजोबखायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां जोङो बे औ नोंथां बेयाव जोङो बुंनो थाङो- ब्ला मानो होनबा जोंनिया सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि जाबाय आरो बैफोरो जोंनियादि सोलोंथाइया गोनांथार बेफोरखौ माने सुबुंफोराबो माने दानिया मि- थिनो हमबाय आरो बैफोर औ बिदि मिथिनानै जोंनिया न'- नखर न'खर माने आरो न'खरावबो जोंनिया माने बिमा बिफा एबा गोदोरफोरा जोंनिया सोलोंथाइ लानाय नालाय बुजिनो हानाय जाबाय आरो बेनिखायनो गथ'फोरखौ माने फरायसालिफोराव जोंनिया सोलोंथाइ लानो थांनाय खौ माने सोलोंथाइ माने लानो थाखाय जोङो थांनो होनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ दा नोंथां जोङो फरायसा फोर खौ नुनो मोनो जे गोबाङानो गासिबोथ' फरायसालियावनो थांजोबखायो नालाय जोङो गोबां फरायसाखौ जों गोसो होनानै सोलोंथाइ लानाय नु- नो मोनो आरो जों गोबांखौ जोङो गोसो जायैखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा नोंथाङा मा सानो जे जे बै सासे गोसो जायै फरायसाया सोलोंथाइखौ लानो नांगौ ना लानो नाङा? ना बियो उफुर्रा खामानियाव गोसो होनो नांगौ।
नंगौ नोंथां मानो होनबा जोङो सुबुं नङा होमबा? बे मानसिया गावबा गाव जोंनिया ओ गावबा गाव रोंगौथि थायो माने गावबा गाव जोंनिया जेनेबा बेखौ बुंगोन माने जोंनि या माने इनथारेस होन्नाय थायो आरो ना गावबा गाव औ बैफोर माने जोंनिया ओ बैफोरनि हिसाबखौ माने बैफोरबायदि जों थाङोब्ला मोजां जायो। सोलोंथाइखौथ' जोङो गिबियाव लानाया मोजां माने जुदि खायफाया जुदि सोलोंथाइखौ लानो गोसो गैथारा। थेवबाबो माने बेयो माने गुदि फोरों गुदि जि सोलोंथाइ जेनेबा औ फरायनो लिरनो। औ बेफोरखौ माने रोंना रोंजासिम माने फरायसालियाव थांनाया जोबोद गोनांथि होननानै सानो। बेनि उनाव माने गाव औ औ गाव जि माने जि गोसो जायो। माने जि लामाथिं थांनो गोसो बै मोजां लामाथिं थांनानै गावखौ माने जिउ खांनो थाखाय साखा फारा जानाया मोजां होननानै सानो आरो नोंथां आङो। माने बै मानसिखौ माने औ फरायसालियाव फरायनोथां औ बुंनाय नोंथां।
नङाबाथ' नोंथां बे फरायसाया जेनेबा जों समाजाव नों गोरोबनो हानाय नङा नङा होमबा नोंथां जुदि बियो लिरनोनो रोङाबा माखौबा बियो रायखांनो रोङाब्ला
औ गावनिनो माने बेयो मोनसे माने गावनिनो खाबुखौ गाव खोमाना लागोन आरो जेनेबा माबाफोर खाबु फैयोब्ला बो आरो गावखौनो माने बेयो एसे रां रु फा गोनांबाबो माने गावखौनो एसे माने बोरैबा सानना लागोन आरो गाव माने
औ बियो माने बाहेरायाव ओंखारलांब्लाबो माने फरायखांनो रोङाब्ला ब्ला रायखांनो रोङाब्ला एसे गावनिनो उसुबिदा जाहैगोन आरो गावनि नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेनिखायनो जों बुंनो हायोदि गुदि सोलोंथाया गोनांथार होननानै आरो न' दा औ बेनि उनाव जोङो जुदि गुबुन गोसो जायोब्ला गुबुनथिं थानो हासिगोन। जेरै सोरबा गेलेनायाव गोसोथारब्ला बियो गेलेनायाव थांनो हासिगोन। आरो सोरबाया जुदि मोसानाय रंजानायावब्ला बियो मोसा नायाव थांनो हासिगोन। सोरबाया जुदि रोजाबनायाव दङब्ला रोजाबनायाव थांनो हासिगोन दाथ' गोबां उफ्रा उफ्रि उफ्रा ओ उफ्रा माने खामानि फोर थायो जेरै फरायनायनि अनगायै साख्रि मावनायनि अनगायैबो गोबां
फालांगिफोरबो खालामनो हायो नोंथां जोंनिया बे फालांगि खालामनानैबो जोङो माने गावखौनो साबसिन हामसिम माने जिउ खांलांनो हानायखौ जोङो दासिम नुनो मोना आरो फालांगियावबो साख्रिनि हिसायैबो जों माने फालांगिखौ खालामनानैनो माने मोजांसिन जिउ खांलांनायखौ दासिम गोबां नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायैथ' जोंनिया दा बै आबाद मावनाय आबाद मावनायफोराबोथ' ओ जोंनिया गोबां माने बायदि रोखोमनि रासायनारिक बायदिसिना माने जोङो गोरोबनानै जोङो आबाद मावनो थाखायबो जोंनिया रोंगौथि नांगौ जायो बै बेफोरखौ माने बियो औ सोलोंनानै आबाद आबारिबो मोजां आबादारिबो जानो हायो होननानै सानो आरोना।
औ दा जोंनि जायगायाव जों नुयो जोंनि आबादारिफोर बांसिनानो सोलोंथाइ गैयि जोंनि गोदो गोदायनि आबौ आबै जोंनि गोदो गोदायनि आयं आनै आमाइ बिसोरो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि बर' ओनसोलफोराव नाथाय जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ फरायनानै आबाद मावनो ओंखारनायखौ नुनो मोना जे आं आबादारि जागोन आं सोलोंथाइ लनि बिदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा जों गुबुन जायगा फोराव नायहरब्ला जों नुनो मोनो ओ गोबां सोलोंथाइ गोनां आबादारिफोर दङ जायफोर रोंखा राखा बिसोरो गोदान आदब गोदान मुगानि आदब खायदाखौ बाहायनानै बिथांमोनहा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। दा बिदियाव आं सानो जि जोंनि जायगानि बर' बिदाब फंबाय मोनाबो जोंनिया सोलोंथाइ लानानै आबादथिलियाव ओंखारबोयोब्ला जोङो बांसिन दा जों जेसेबां आबाद फसल दिहुननो हादों बिनिफ्राय जोङो साबसिन हामसिन फसल दिहुननो हागोनखौ आं सानो आरो। मानोना जोङो जोंनि जायगायाव दासिमबो गोदान मुगायारि आदब खायदा खौ बांद्राय जों बाहायनाय नुनो मोनाखै आरो। दा औ सोलों थाया जोंनिया गासैयावबो गोनांथियानो ओंखारहैबाय दा जोंनिया जोङो जुदि गुदि गुदि सोलोंथाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार जोङो संसाराव थांनानै थानोब्ला जों दा नै मोनसे मोनबावबाय जोङो आबाद मावनोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइ दे‌ गोनांथार जोंङो जुदि मोजां बिबाङै जोङो फिन ओ फसल मोननोब्ला जोंनिया सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार
औ नंगौ नोंथां माने जोंनिया औ आबाद मावनोबाथ' जोंनिया बायदि रोखोमनि हासार बायदिफोरखौ बाहायनांगौ जायो। आरो जोङो हासार बायनो थांबाबो बैफोरनि नामफोरखौबो मिथिनो गोनां जायो। आरो बे मोनसेया जुदि फरायखांनोनो हायाब्ला बेयो एसे माने बेलेग हासार हरफ्लांबाबो माने बैफोरखौनो जुदि फोथाराव फोथाराव होयोबाथाय फोथारा माने सिलिंखार जागोन औ बेफोरनि थाखायबो जों माने ओ एसे सोलोंथाइ लानाया जोबोद गोनांथार। होननानै सानो आरो नों
औ थारै नोंथां दा नोंथां जोङ नायबावोब्ला एसे गोजौआव जुदि थांनानै नायोब्ला सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। जों दा सानफ्रोमबो गारि सालायो जोङो सानफ्रोमबोनि दा गोदान मुगायारि मुवा बेसाद बाहायो। जोङो मोब्लिब जोङो ओ आइजें आयला बाहायो जोङो ग्रेन्डार बाहायो। जोङो ओ मा बाहायबावो जोङो जामबुं बाहायो कम्पिउटार बाहायो। जों सानफ्रोमबोनि जिउआव गोबां मुवा बेसाद बाहायो दा बै फोर मुवा बेसादफोरा जुदि बेफोरखौ बानायग्राया जुदि सोलोंथाइ लायामोनबाथ' जोङो बेफोरखौ बाहायनोनो मोननाय नङामोन नङामोन नोंथां दा बैफोरखौ जुदि जों नोजोर होबावो अब्ला जोङो बुंनो थाङो सोलोंथाइया ओरैबायदि मोनसे बेसाद जाय बुहुमखौनो सोलायहोनो हायो दा बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइआ जोबोद गोनांथार आरो जोङो जोङो सोलोंथाइ लाबावोब्ला जों इयुनाव बेबायदि बानायलांबाय थानो हागोन सिगां मा बिसोरो मा आदब खायदा बाहायना बानायदोंमोन जों बेखौ फरायफिननानैसो जों दा बे बानायफिननो हागोन नङाब्लाथ' जों बेफोरखौ डाइरेक्ट थोंजोङै जों जोंथ' गावनो बानायनो हायाना
औ नंगौ नोंथां आरो जानबुंफोरखौ जोङो जेनेबा आरो बायदि रोखोमनि जोंनि खामानि थायो बेफोर अनलाइन बेफोरखौबो जों माने गावनो मबाइलफोराव ज सान्दुंफोराव जोङो गावनो मान रोंबाथाय सोलोंथाइ गोनां थार जों माने गावनो फरायखांनानै जोङो गाव माने बेफोर माबाफोर खालामनो गोनांबा बेफोरखौ जों गावनो निजा माने खालामना
औ थारैनो नोंथां थारैनो थारैनो नोंथाङा थिग बाथ्राखौनो बुंदों जों नङाब्ला कम्पिउटार दखानाव थांनानै बानाय नङाबोला नोंथां जों गावनो बानायनो हायि नङआव खायसे खायसेखौ द बिदिब्ला नोंथां जोंना समा जाबाय औ दा जों उनाव लोगो मोनगोन मोननलायफिनसै नोंथां गोजोन्थों दे